ओ था। दायो ओरैनो दं नामा।
औ ओरैनो दङ।
अ बिदिब्ला आङो नोंथांनियाव फंसे बाथ्रा सोंनि।
औ औ।
औ ओ आथिखालाव गोदोनिफ्राय आथि जोंनि दासिमावहायो बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय माबायदि। ओ मुलाम्फा होबोदों ओ नोंथाङा एसे फोरमायलांनो हागोन नामा।
औ औ। हागोन।
फोरमायलांगोरदो।
औ औ।
औ।
ओ बिफां लाइफां होनोब्ला जोंनिया गोदोनिफ्रायनो माने दासिमहालागै गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनो जोङो।
औ।
एनो बिफां लाइफांजोंनो जोङो माने थांनाय। दं आरोना बिफां लाइफांनिफ्राय। हां लानानै जोङो। थांनानै दङ बे। बिफां लाइफां हगारनाय गेस। अक्सिजेन गेसखौनो आं लानानै थांनानै दं आर ना। लोगोसेयैनो जोंहा। उम गोदोनि समाव जोङो गोबां ओ बिफां लाइफांफोरखौ नुनो मोनोमोन आरोना जोंहा गोबां बिफां लाइफां बिफां होननानै बुङोब्ला जोंहा जेरै जाजाग्रा फिथाइ जाग्रा बिफां एबा फिथाइ जथाय बिफां दङ
औ
नोनै बुंङोब्ला फिथाइ जाजानायखौ जोङो खान्थाल थाइजौ सफारि आमलाइ ओ खेजुर नारेंखल आरो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ दंबावो जेरै आपेल आंगुर
औ
बायदि रोखोमनि ओ फिथाइ जाग्राफोर फिफांफोर दंबावो आरोना आरो बेनि अनगायैबो फिथाइ जायैफोरनि बिफांफोरा जाहैबाय ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो गाम्बारि ओ नारेंख गाम्बारि ओ लाइ दलर खोदोम आरो मिस्थाम आरो सिगुन साल बायदि बायदि रोख खै दंबावो आरोना उम आरो लोगोसे जोङो दानि मुगायाव माने जोङो गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांनि ओ फ्रायनो जोङो सोनारनानै दङ आरोना गोदोनि समाव जोङो बांसिन बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो सोनारानानै थायोमोन जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो बिफां लाइफांजोंनो गोदोनि समावहाय जोङो माने ओ न'बांखौ लुयोमोन आरो ना ओ जेरै बुङोब्ला जोङो बिफां लाइफां माने ओ न' खुन्थाफोर बायदिसिनाफोर बानायनो थाखाय जोङो माने गोदोयो माने दमफां फोरखौनो गायोमोन आरो ना दमफांफोरखौनो गायनानै बानायोमोन लोगोसे बेनो ओ ओम गोदोनि समाव माने ओ मानसिफोरा माने दमफां सायावसो थायोमोन आरो ना
औ औ
सायाव थानायखौबो नुबोदोंमोन आरोना गोदोनि समावहाय म जेरावहाय ओ मो ओ ओ आबाद मावनाय जायगाफोरावहाय दंफांफोर दुब्लि गेजेरफ्रावहाय माने गिदि गिदिर दंफांफोर दङब्ला बेवहाय ओ मानसिफोरा माने बैस फ्राम बानायनानै थायोमोन आरोना लोगोसे ओ औ लोगोसेयैनो मैदेर गराइ बायदि बायदि गोदोनि समावहाय माने बेफोरो दङमोन आरोना। फोर माने आबाद मान बिजाब फैयोब्ला बेफोरखौ हो होहरनो एबा नुनानै होहरनो बेफोरखौ जोङो गोजौआवहाय बैसां लुनानै थायोमोन। ना आरोना बिफां -लाइफांनि सायावहाय औ आरो लोगोसेयै बे जोंहा बिफां -लाइफांनि ओ गेजेरनो जोंहा गोबां रोखोमनि ओ मावनाय दांनाय खौबो जोंनो दायो ओ मावबोगासिनो दङ' जेरै होननानै बुङोब्ला जों ओ बिफां -लाइफांजोंनो बानायनाय जेरै ओ थेबल बेरेंसि उम खामफ्लाय आरो ओ गोबां रोखोमनि ओ थेबोल सियार बायदि फ खौ जोङो ओ गोबां ओ मडेल मडेलै जोङो बानायनो हायो आरो ना। ओ दानि मुगायावहाय गोदोनि मुगाफ्रावहाय जोङो माने बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनामोन आरो बेफोरबायदि ओ रो रोखोमनि बानायलाबायनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनामोन ओरैनो माने थबस्र थबस्र' हास'लाबायनानै जिरायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो नाथाय दानि बेलायावहाय जोंङो गोबां ओ गुबुन गुबुन रोखोमै ओ समायना समायना बायदि बानायनायखौ जोङो नुनो मोन सै आरोना बेनि अनगायैबो जोंहा ओ गोबां बिफां -लाइफांजों गोबां ओ खामानि मावबावनो हाबावो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो न' बां लुनायनि पायाल मानो जोंहा न बाङाव दायो दानि बेलायावहाय जोंहा ओ बिफां -लाइफांखौ जों गोबां ओ रोखोमनि खामानि मावबोनो हायो जेरै न' बां लुनायावहाय जोंहा ओ बिफां- लाइफां गिदिर गिदिर बिफां- लाइफांफोरखौ जोङो हाखावनानै उम बेखौ थबथा बाथाम बानायनानै जोङो जेरै थिं दोनाय ओ खेमसि होनाय बायदिफोराव जोङो बाहायनो हायो आरो ना बेनि अनगायैबो जोंहा ओ दर्जाफोरनि खिरखि सफा कार्ट बायदिफोराव जोङो होनो हायो
औ
औ आरो ओ बेनि सोमोन्दै नोंथाङाबो बिफां- लाइफांनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायनानै होदो नोंथाङाबो
औ
औ
ओ बिफां- लाइफां होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बिफां लाइफांनि दारैसो थांनानै दङ' नङा होमब्ला? ओ बिफां लाइफ फाङानो जोंनो ओ जोबोर मोजां साया सायख्लुम होयो आरो बार बारनाय बार लाबोयो ओ जोङो मानसिनि थांना थानायनि थाखाय जोंनो साया सायख्लुमथ' नांथारगौ नङा होनब्ला? जोङो स ओ दंफां- लाइफां गैयाबा जोङो सानदुंजों रानस्रावनानै थैलांजोबगोन नङा होनब्लाओ बे बेबायदिनो जोङो दंफां लाइफांखौहायो ओ जोङो गायनाया जोबोद गोनां आरो जोङो नुनो थांगासिनो आथिखालनि जुगावहायो जोङो दंफां लाइफांखौहायो माने मानसिनि थानो थाखाय जायगा नांगौ जानायलाय जोङो दंफां लाइफांखौहायो दानफायनानैबो जायगाखौ लांदां खालामनानै मानसिफोरखौहायो थानो नुनायखौ मोनगासिनो आरोखि ना ओ बिनि दारैनो दंफां लाइफां आरो जोङो दंफां लाइफांजोंबो जोबोद खामानिफोरबो मावबोनो हायो बा मावबोगासिनो दङ गोदोनिफ्राय लाना दासिमबो माने दंफां लाइफांनि खामानिया जोबनोनो थाङा आरोना बुंनो थाङोब्ला ओ दंफां लाइफांखौहायो जोङो नोंथाङानो बावैसो जोबोद मोजाङैनो बुंलांबाय जोङो दंफां लाइफांजों मा मा मावलांनो हायो आरो मा मा दंफां ओ ओ बेफोरबायदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला माखासे साया होग्रा दंफांबो दं माखासे फिथाइ होग्रा दंफांबो दं नङा होनब्ला? आ जोंनियावहायो बुंनो थाङोब्ला साया होग्रा दंफां होननानै बुङोब्ला जोङो बिदिनो ओ बुंनो हायो जोङो गाम्बारि बिफां ओ बिदिनोबा बिब्दिनो ओ जोङो बिफांफोरखौबो गायनो हायो आवजार आरो ओ फाख्रि बिफाङाबोथ' बिफाङनो होनजायो ओ बेनिफ्राय जोङो ओ मा होनो लाइ दलर ओ दंबावो बेनिफ्राय ओ सिगुन बायदि बायदि रोखोमनि दंफां बेफोरखौ जोङो बेफोर बिबाननिफ्राय जोङो फिथाइ मोननो हाया आरोखि ओ जोङो न'आवहाय बेफोर दंफांखौ ओरैनो साया सायाख्लुमनि थाखाय माबबा बबेबा बबेबा बारिफोराव गायनाय जायोबा रज'नायखौ जोङो नुनो मोनो ओ बेबायदिनो जोङो ओ फिथाइ जाग्रा दंफां होननानै बुङोब्ला जोङो ओ जेरै दङ थाइजौ बिफां आनारस आनारसथ' गाहायाव थाइग्रासो जाहैबाय बिफां नङा बियो थाइजौ बिफां फल बिफां बिनिफ्राय ओ लेस्सि बिफां ओमफाय जोङो बेफोरबायदिनो थालिरफोरखौबो जोङो गायनो हायो ओ नासपुथि आफपेल बेफोरबायदि दंफाङा जोंनो ओ फिथाइ होयो आरोखि जोङो बिब्दिनो बाहेरनि ओ फिथाइ सामथाइफोरावथ' जोङो गोथां गोथां नुयो गोमोन गोमोन नुयो हाथाय बाजाराव फाननायफोरखौहायो खिन्थु बिनि सिङाव जोङो माखासे गोबां बेनि थाखाय